औ खोनादों?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ ओ मा खालामगासिनो दङ दायो नोंथाङा?
आङो नै ओरैनो जिरायलाबायना दंथ'यो नोंथां।
औ औ ओंखामफोर जाखांबाय?
औ
ए मा ओंख्रिफोर जाखो?
जोंनिया खुमब्रामोन नोंथां खुमब्राजों नामोन जोंना।
अ अ मोजाङानो दे गोथाव नोंथाङालाय मा खालामगासिनो आङो आंबो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नै दायो
अ बुजा
आङो माने नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे टपिक बा मोनसे आयदानि सायाव सावरानो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ सावरायजागोन दे।
औ औ बे सावरायनायानो जाहैबाय माने गोदोनि समाव जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर' माहारिनि माखासे दा धोन सम्पथि गोनां माहाजोनफोरा मारै दाहोन रुवाथि लानानै माबोरैहाय माने न'खर खुंदोंमोन बा माबोरै दाहोन रुवाथि लायोमोन बेफोरनि सोमो उन्दै एसे सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रि दङब्ला जागोन सावरायजागोन औ औ दा बिदिब्ला आङो ससे बुंनोसै आरो बेनि सोमोन्दै औ जागोन दे औ जोंना गोदोनि समावथ' माखासे बिदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो मा गामि दरसेयाव माने न'खरसेबाबो बिदि माहाजोन सुबुं थायोमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो जिहेथु बिदि माहाजोनफ्रा माने गोबां दाहोना रुवाथि बिदि लायोमोन आरो सानै साथाम दा होना लावखार बखालि बेफोरबायदि लानायफोरखौ जोङो खो खोनानो मोनो आरो दा ओ बै सुबुंफोरनिया बा दा माहाजोन सुबुंफोरनिया गोबां हा हुबो थायोमोन नालाय बिथांमोना माने मावग'नो हाया नालाय बिनिखायनो दाहोना रुवाथिफोरखौ लानाय जायोमोन आरो बेदिनो दाहोना रुवाथिफ्रा माने दाहोनाफ्रा फुङावनो सिखारनानै हालेवनो थांनाय ओ खामानि मावनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि मावनांगौ जायोमोन ओमफ्राय
औ
रुवाथिफोराबो जोंहा गोदोनि समावथ' बिदि मेचिन बा माइ सौग्रा मेचिन बेफोरबायदि गैयामोन ना ओमफाय बिदि गैयिनि थाखाय माने गोदोनि समाव बिसोरो फुङावनो सिखारनानै माने ओ ओंखाम जानो थाखाय माइफोरखौ उवालजों सौनाय जायोमोन नालाय बेफोरखौ सौवोमोननो आरो फुं फुङाव फुङावनो सिखारनानै खोमसियावनो अब्ला माने बेफोरबायदि रुवाथिफोरा गोबां खामानि मावनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समाव मा फुङावनो सिखारनानै बिदि माइ सौबाय उनाव सिला सिलि सिबस्रांनानै संनानै खावनानै ओ दुब्लि बारियाव थांनाय बा दाहोना फोरनो ओंखाम हैदो ओमफाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरबायदि खामानि गोबां मावनाय बेफोरबायदि मावनो गोनां जायोमोन आरो ओमफ्राय ओ जेनेबा गोदोनि माहाजोनफ्रा बिदि ग्रोम ग्रोम रुवाथि दाहोना गोबां बुरजा बुरजा लानानै न'खर माने गोबां ग्रोम ग्रोमै न'खर सालायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दाथ' दानि जुगावथ' बिदि दाहोना रुवाथि थाग्रा मानसिफोरखौ नायगिरनानै मोनला आरो
औ
थालानो आरो दानि मानसिफ्रा बिदि दाहोना रुवथि ओमफ्राय ब‌ खालि बायदिसिना बेफोरबायदिबो गोबां थाला गोदोनि समावथ' जोंना दिनो दाहोना रुवाथि लायोब्लाबो एसेबां मानि बेथन होनाङामोन आरो गोबां खममोन होननानै बुंजायो आरो सोरबाथ' माइ महनै महनथामनि थाखायबो रुवाथि थानाय बेफोरबायदि मानसि दं आरो जाय औ माने खम बेसेनावनो थायोमोन आरो ओमफ्राय दानिया थ' गोबां रां हो होसेयावबो माने रुवाथि दाहोना बेफोरबायदि मोननो थांला आरो दानि मानसिफोरा माने दाहोना रुवाथि थाया रावबो बबेबा कम्पानि माबा बबेबा गोजान गोजानाव खामानि मावनो थांनाय बेफोर खामानिसो मावनाय नुनो मोनसै जेल दानिया
औ औ
गोदोनि समाव बिदि दाहोना रुवाथि लानानै रायजो जानाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो? औ
औ नोंथाङाथ' जाखिनि बुंलांबाय बियो सैथो नङा होमबा? बेयो गोदो जोंनि बर' समाजाव रायजो जानायाव जाफ्लेबोबाय थानाय मोनसे समाजारि जा थाय
औ औ
बेबायदिनो जोङो गोदो जोंनि बर'फोरनियाव बेबायदियैनो गोबां गोनां बा माहाजोन मानसि दङ'मोन सुबुंफोर दङ'मोन नङा होमबा बेबायदिनो बिथांमोना गोबां बुरजा बुरजा हाफोर थायोमोन मोसौफोर थायोमोन नङा होमबा?
औ
बे बै बेसेबा बुरजा हाखौ माइ गायनो थाखाय बै माहाजोनफोरा
फ्रा
दाहोना रुवाथि लानांगौ जायोमोन बेबायदिनो बिसोरो सासे
सासे सानै लायामोन
माखासे माहाजोनफ्रा गोबां बुरजा बुरजा दाहोना रुवाथिफोर लायोमोन आरो।
औ औ
बेबायदिनो बोथोरनि आबादखौ बोथोरावनो बरन थारनांगौ बे मोनसे थांखियाव माने बिसोरो ग्रोम ग्रोम दाहोना रुवाथि लानानै
औ औ
बेबायदिनो दाहोनाफोर थानायनि बेलायाव जोङो सोरबा बायदिनि गैजारोङैनि फिस ला बा फिसाजोफ्रा रुवाथि थायो नङा होमबा?
औ
सोरबा बायदिया न'खराव जानो गैया दैज्लाङाव गोबां बिदिनो थेक जायो जानो थाखाय बै माहाजोनफोरनिफ्राय
ओ
नङाबा माखासे हाफोर बन्द'क होनाय बेफोरखौ सुख'नायनि माखासे नामफोराव जोङो बेबायदि गाव गावनि
फिसाफोरखौ दाहोना-रुवाथि दोननायफोरखौ जोङो मिथिगौ नङा होमबा? औ औ नंगौ बेबायदिनो फिसाजो-फिसाज्लाफ्राबो
गोसो गैयाबाबो जेनेबा दाहोना रुवाथि थानांगौ बेबायदि जायोमोन आरो। बेबायदिनो सोलिबोबाय थादों बेबायदिनो लावखारफ्राबो बिदिनो नङा होमबा?
उ उ
माहाजोनफ्रा गोबां बुरजा बुरजा मोसौफोर थायो बेखौ गुमनो था खाय लावखारनि गोनांथि जानायलाय बै माहाजोनफोरा जेनेबा गैयि न'खरनि मानसि नायनानै लावखारफोर लाबोनाय जायोमोन।
औ।
आरो बखालियाबो बिदिनो जोंनि गेजेराव दाहोना आरो लावखार रुवाथि आरो बखालिनि गेजेराव फाराग दङ। नङा होमबा? बैयाव
बैयाव बैसोखौ नायनानै उन्दै नायनानै लानाय जायो। औ
बेबायदिनो दाहोना-रुवाथिफोरनि खामानिया गोरा जायो नालाय बेयाव जोङो बैसोगोरा बैसो जानाय मावनो हानाय सुबुंफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। आरो बेबायदिनो लावखार आरो बखालियाव बेबायदिनो देरस' देर- फुनाय गथ'फोर-
आट नय दस। बेफोरबायदि बैसोनि सोरबा बादियाथ' उन्दैसनिफ्रायनो थायो। नङा होमबा? बेबायदि लावखार बखालि थाबोनाय जायोमोन। बेबायदिनो गोबां बोसोर बोसोर बैनांगौ जायोमोन। सोरबा बायदिया लावखार दाहोनना ब- खालि, रुवाथि थानायनि नामाव न'आवनो थांनो मोना सोरबा बायदि माहाजोनफ्रा हगारा आरो मिथिबोनाय बायदिबाथ' सोरबा बायदि माहाजोना गोबां बिदिनो स्ट्रिक जायोमोन। बेबायदि जायोमोन आरो बेबायदियाव गोबां दाहोना-रुवाथिफोरा दुखु-खस्थ' सैनांगौ जायोमोन आरो। दा
बेबायदिनो
दाहोना-रुवाथि थानायनि माखासे
गोदोनि सुबुंफोरा खोन्थाबोलायनाय खोन्थानायखौ खोनाबोयोबाथ' जोङो सोरबा बायदिया न'खरसे माहाजोनाव दाहोना-रुवाथि थानानैनो बेबायदिनो मोजां मोनलायनानै हाबा जालायनाय बा खारखोम बोलायनानै हाबा जानाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनदों। नङा होमबा? बेबायदि गोबां जायोमोननो आरो।
औ मोनसे न'खराव जमा दाहोना थाबाय औ औ
मोजां मोनखुमाला-लायबाय।
औ
लासै बेबायदिनो मावनाय-दांनायफोरखौ फसन जालायोमोन नालाय गोदोनि समाव। मावनाय-दांनायनि खोथाफोरखौ लानानै बेफोराव माने हाबा जालायनायखौबो खारखोमा लायनानै हाबा जानायफोरखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बा- खोनानो मोन्दों।
औ औ नंगौ।
दा बेबायदिनो जोङो गोदोनि समाव जे जोंनि बर'फोरा गोबां बेबायदिनो दाहोना-रुवाथि थानानै गावनि न'खरखौ सामलायदोंमोन आरो गोबां दुखु खस्थ' सैबोनांनाय बेफोरखौ जोङो दाहोना रुवाथि थानायनि बे खोथाखौ जोङो बर'नि माखासे मेथाइफ्रावबो मोननो हायो आरो। जों बै मेथाइफोरनि गेजेरजोंनो अ नंगौ। गोदोनि समाव बर'फोरा दाहोन रुवाथि थानाय मोनसे। बे खान्थिया दङ'मोन। न'खरखौ सामलायनो थाखाय उफाय गैयैयाव
औ
दाहोना रुवाथि थानांगौ जायोमोन आरो बेनि गेजेरजों माखासे दाहोना रुवाथिया माबायदि मोजां मोनलायबोदों बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। हमना ला मेथाइ महरै जोङो जेरै बै बैसागु मेथाइ हमना ला
हमनाला
आ आथि हारानि बै खयला माहाजोनाव दाहोना थानाय समाव मा खोथा होआमोन नोङो मा खोथा होआोन होनलायनाय बेफोर मेथाइफोरा
औ।
बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बिदिनो गोबां मेथाइफोर दङ'। बेजोंनो जोङो हमनो हायो आरो जेनेबा समाव बर'फ्रा दाहोना रुवाथि थानानै सोलिबोयो। नाथाय आथिखालावथ' बे मोननो थांला नोंथाङाबो सिगाव बुंखाब नङा होमबा?
औ। औ।
आरो जों माखासे बर'नि सावथुनफ्राव नुबोनाय बायदिबा गेजेर ससेयाव दाहोना रुवाथिफोरा बेबायदि
सोरा बेबायदिनो सोरबा बायदि दाहोन लाया। माहाजोननाव रोंगाथि दंना गैया होननानै सोंनाय बेबो जाबोदों होननानै जों नुबोदों।
नङा होमबा? सोरबा बायदि रुवाथि थानो गोनां सिख्लाया माहाजोनाव फिसाज्ला दंना गैया?
गैया
माइ सौग्रा मेचिन दंना गैया? टिभि दंना गैया?
गैया बेफोरबायदि बुस्थुआ जाथाय संगारिफ्रा
जाबोदों होननानै जों माखासे बर'नि फिल्मखौ नुबोनायखौ मोननो हादों आरो। जोङो बेबायदि थ
बेबायदि थासारिया जाबो मादोंबो होननानै जों साननो हायो नङा होनोमब्ला? मोनसे समाव।
बे होननो
नुदों आरो गोबां लेखाफोरावबो फरायनो मोनदों, जेनेबा गोदोनि समाव बिनि दाहोना रुवाथि जानानै ग्रोम ग्रोम रायजो जानाय। बिदि सल' बा सुंद' सल' जोंहा गोबां फरायनो मोनो आरो फावथाय फोरनि गेजेरजोंबो
माखासे गोदोनि जोंनि बिदि सुंल' सल' सल' फावथायफोराव बांसिनानो गोदोनि बाथ्राफोरखौ लानानै लिरनाय माखासे जोंनि बर' हारिया माबोरै रायजो जादोंमोन माबोरै समाज खुंदोंमोन? बेफोरनि सोमोन्दै न रायजो जानाय बेफोरखौ बांसिन माने सल' बायदिसिनानि गेजेरजों फरायनानै मिथिनो मोनो आरो, ओमफ्राय जोङो उन्दै उन्दै समाव जोंबो नुदोंमोन आरो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे दाहोना रुवाथि बेफोरबायदि लानानै रायजो जानाय, ग्रोम ग्रोम न'खर हर बिदि थानाय माखासेखौ जोङो उन्दै उन्दै समाव नुदोंमोन ओमफ्राय दा
औ
उम बिथांमोननि दहाय नोंथाङा जेरै बुंनो मोनदोंमोन ना ओ रुवाथि दाहोना थानाय समफ्रावहाय बिदिनो मोजां मोनलायलायनानै हाबा जानो रनाय होननाया बेफोरबायदि जाथायफोरखौबो जोङो आङो नुदों आरो जेनेबा जोंनि न' खाथियाव न'खरसे माहाजोननि दंमोन। ओ न'आव रुवाथि सासे ओमफ्राय दाहोना सासे थायोमोन आरो, ओमफ्राय ओ सासेल' नङा गोबां बुरजा थायोमोन, ओयफाय उनाव सानैया माने मोजां मोनलायलायनानै बिदि हाबा जालायलायनाय बेफोरबायदिखौ आङो नु